नोंथां खोनादों ना
अ खोनादों नोंथां
औ नोंथां आङो नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ जोङो माखासे जोंनि दोरोङारि आबादफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
जोंना दोरोङारि आबाद होनोबाथ' जों मा होनो जोंना गाहाय आबादा जोंना मा होनो बर'फोरनि माइ आबादा नङा होमबा नोंथां जोंना बे माइ आबादा जोंना गोबां रोखोमनि दङ बेनो होनो आसुमाइ माइसालि मा होनो जोसा माइ ओमफ्राय माइब्रा माइ गोदो मा होनो आरो मा खरमा माइबो थायोना ओमफ्राय नोंथां जोंहा बे गोजा गोजा माइरंआ आरो दा जोंना मा होनो गोबां गोदान गोदान माखासे मा होनो जेरै बंग'बिन्द आरो मा होनो गोबां गोदान गोदान मा होनो माइ जोंना दा गायो आरोना जोंनिथिं
औ
ओमफ्राय मा होनो जेरै जोंना सिगांनि रनजितफोर दङ बासमुथि बेफोरबो मा होनो गोदोनिफ्रायनो सोलों सोलिबोनाय जोंनि दोरोङारि मा होनो माइ आबाद नङा होमबा जोंना माइ आबादखौ गिबियावनो होनो माइ आबादखौ गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो फोनानै लाग्रोनांगोन जोंना खोथियाफोरखौ गायनो थाखाय बे माइखौ बिबाङानो सिगांनि दोननाय जोलैफोरखौ मा होनो मोजाङै दोननाय जोलैफोरखौ जों मा खालामनांगोन दैयाव सोमनानै लानांगोन जोंना मा होनो गाजा एसे ओंखारनायनि थाखाय नङा होमबा नोंथां जोंना मा थाब जानायनि थाखाय जोंना मा सिगां दैयाव सोमनानै लानाय जायो ओमफ्राय जों जेनेबा जाखिनि हायाव माइ गायगोन बेखिनि नांगौ जखाननि माबाखौ जोङो फोनानै लानांगौ माइखौ बिनि उनाव जोङो आरो मा होनो जाखिनि हाफोराव गायगोन बे हाफोरखौ मा जों मोजाङै हालेनानै लानांगौ जेनेबा माइआ जाहाथे मा होनो मोजाङै जायो जेनेबा फार्स्ट हालेवनायखौ जों मा होनो जायो खारहायनाय होननाय बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां आरो उनाव नैथिखेब हालाव एवबनांगोन बेखौ होनो सामार होनाय आरो थामथिखेब जेब्ला मा होनो हालेवनायखौ होनो बर' होनाय जेब्ला हाया दोलो दोलो जागोन होमब्ला जों मा होनो होमब्लासो जोंहा मा खौ गायनाय जायो आरोना जोंना बे मा होनो
अ
जोंना बे खोथिया फोनायावबो मा खालामनांगौ जायो जोंना एसे मोजां जानायनि थाखाय जोंना मा एसे हासारखौ होनांगौ जायो नङा होनोमा नोंथां जोंना नङाबा एम्फौफोरबो जायोना बेनि थाखाय जोंना माखासे एरिया बा लासियम हासारखौ होनांगौ आरो ना जोंना नांगौ समाव खोथिया फोनायावबो बिदिनो बिदिनो खोथियाखौ जों मा खालामनानै लानांगौ खोथियाथ' खोथियाखौ फुनानै मा होनो एसे हाब्रु फोरखौ मा जोङो बुसि्रिनानै लानांगौ नङा होमबा नोंथां जोंना बेबायदिनो ओमफ्राय खोथियाफोरखौ एसे बिजौफोराआथ' एसे मा मा होनो? जोंना एसे मा होनो दसा बुरजा बिदां खानायनि जोंना मा खालामनांगौ एसे एसे बिजौ बिजौ हास' हास' गायनाय जायो आरो जोंना बेबायदिनो जोंहा एसे फांब्रै फांबा लानानै मोनसे गसायाव जोंना बे मुथा मुथा एसे एसे लानायखौ जोंना मा होनो गससा होनो नङा होमबा नोंथां? एसे एसे लानानै जोंना मा होनो बै जों जेब्ला मा होनो मोजां हालेवनो हायाव जोंहा मा गायनांगौ आरो ना। बेबायदिनो जोंना मा होनो जोंना मा आबादनि अनगायैबो जों बायदि रोखोमनि आबादखौ मावबावो आरोना। जोंना माबा सोरबा सोरबा मा होनो माइ गायखांनायनि उनाव मा मावो जोंना बेसर आबाद मावनाय जानाय नङा होनोमबा नोंथां बेसरखौबो जोंना बेबायदिनो जेनेबा जोंना जोलै दोनखानायफोरखौ एबा नार्सारिफोरनिफ्राय बायनानै जोङो मा फैयो आरोना बिसोरखौ जसर हाल फोनो थाखाय जोङो मा जोंहा नांगोल फोरोंबा टटार फोरों बिबनो मोजानाय नङा हालेवनानै लानांगोन ज हाग्राया थैजोबनाय बायदि जेनेबा हालेवनानै आरो बे हाग्रा दाखोरफोरखौ हस्रांनानै मा खालामनांगौ नङा हासार होनायनानै सावस्रांनानै होननानै मा होनो बिनि उनावसो मा जोंहा टिसोरफोरखौ फांगौ आरोना आरो जोंना मा होनो? बिसोरखौ फोखांनायनि उनाव जेब्ला मा होनो? बिसा एसे देरगोन देरफुनाय सम जागोन होनबा जोंहा मा बिसोराव जोंहा मा होनो? ज जायनि थाखाय जों इउरियाम बा पटसियाम मा होनो हासारखौ होनांगौ आर ना जाहाथे जोंना बेसर आबादा मोजां जायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंना बिसोर बिदिनो देरै देरहैनो हानो बिबार बारगोन बिबनावनो मा होनो जोंना फिथाइ थायगोन होनबा जोंना माखासे गोबां मा एम्फौफोर अरनो नागिरबाय आरो ना जों होनोमबा बेयाव माखासे एमफौ बोथारफ्रा मुलि ओमफ्राय मा होनो जोंना बेगरफ्रा मोजां जानायनि थाखाय माखासे भिटामिनफोरबो होनांगौ आरोोना नङाबा जोंना बेसर आबादा मा होनो एम्फौ अरनानै बा माखासे मा होनो फिथाइ नुयैनि जाउनाव हासारखौ मोजां होआा जोंना मोजां जायोोन ना जोंना एसे गेबावफोर थेफा थेफै जानो नागिरो। बेबायदिनो जोंना मा होनो जेब्ला बेसरा गोमो गोमो गाबनि जागोन होनब्ला बेखौ मा जानाङा थुनांगौ आरोना। फुनानै दोननानै मा होनो जोङो एसे रानहोनांगोन जोङो दुब्लियावनो दोननांगोन। बिनि उनाव जों सोरबा सोरबा खालामो मारा होग्रा मेसिनजों मा दुब्लियावनो मारा होनो लाबोखायो नङा होनबा नोंथां जोंना आरो सोरबा सोरबा मा होनो? जुदि जोंना मारा हाग्रा गैयाबा जोंहा टेक्टारफोरजोंबो होनाय जायो आरो सिगांनि समाव जोंना मा? मोसौफोरजोंबो होनाय जायोमोन आरोना जोंना बेसोर माराखौ बेबायनि अनगायैबो जोंना मा? दालि आबाद मावनाय जायो आरो बेनि अनगायै जोंना। गोबां मा होनो बोरि ओनसोलखौ जोंना ककलिं आरो मा होनो थारुन बेबायदिनो मा होनो? ओखाम आबादफोरखौबो जोंना मावनाय नुयो आरोना आरो बेनि अनगायैबो जोंना मा होनो? बारिफोराव मा गय गायनानै मा होनो? नारें गायनानैबा आरो बायदि रोखोमनि मैगंफोर गायनानै जोंना मा? जिउ खुंगासिनो दं आरो ना जोंना सुबुंफोरा मानो होनबा जोंना बयनावबो मा होनो? मा होनो माइ गायनो थाखाय जोंना मा होनो माइ दुमनिथ' थाजोबा नालाय जोंना बेनिखायसो बेखाय जोंना मा होन बारि बागान थायो नङा मा नोंथों जोंना माइ दुब्लि थायाबाबो बेबायदिनो मान बेबदि बागानफोराव जोंना मा सोरबा सोरबा जोंना मा होनो? थालिर बागान खालामनानै लेबु बागान खालामबा गय बागान खालामनानैबो जों नामा गोबां सुबुंफोरा मा होनो? जिउ खुंनानै खांनानै थायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां
आरो बेनि अनगायैबो जों नामा बे मा होनो खायसे सुबुंफोरा मा होनो जेनेबा मा होनो बै मा होनो गयफोरनि माबाफोरनि मैगंफोरनि मा खालामनानैनो आबाद मावनानै जोंना जिउ खुङो आरोना बेफोरखौ मा होनो बुरजा बुरजा आबाद मावनानै बे गावसिरनि मा होनो बोरै हाफोरावनो जेनेबा थारुनफोर गायनानै जुखामफोर गायनानै बा मा होनो लेबुफोर गायनानै जों नामा लेबुफोरखौ जों नामा सप्ताहै मोननो हायो नङा होमबा नोंथां जोंना सप्ताहै खानानै जोङो मा गावनि न'खरनि खरसफोरखौ दिहुननो हायो आरो आरोना होनाब जङो मा होनो माइ गोनांफ्राथ' जोंना माइ गायनो हाबाय माइ दुब्लि गायग्रा गोनांफ्रा आरो माइ गायग्रा गैयिफ्रा जोंना बिदिनो खालामनांगौ जायो आरोना बिदिनो बारि बागान जेनबा गय बागानफोरजों ल बागानफोरजोंबा थाल बागानफोर मोन रोङा जायो आरो मैगंफोर गायलाबायनानै जों नामा बेफोरखौ फानानैनो बेफोर फालांगि खालामनानै जोंना जाबोगासिनो दं आरा जोंना अब्ला आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो जों
नोंथां जोङो बर'फोरनि दोरोङारि आबाद होननानै बुङोबा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गोबां आबादफोरखौ जोङो मख'नो हायो बेनि गेजेरावनो जोंहा गुदि आबादा जाहैबाय जोंहा माइ नङा होमबा नोंथां दा माइजों लोगोसे जोङो गोबां मैगं थाइगंफोर बेजों लोगोसे जोङो जोंनि रायजो जानाय बा संसार जानायाव गोनां जानाय माखासे
गुबुन गुबुन आबादफोरखौबो जोङो मावनानै जोङो जिउ खुंबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों जेरैहाय जोङो गोरान आबाद बुङो बा जोङो गोरान आबाद होननानै बुङोबा जोङो सिबिं बेसर फाथो आरो बेबायदिनो जुखाम आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन माखासे आबादफोरखौ जोङो मख बख'नो हायो नङा होमबा नोंथां दा बैफोर आबादफोरा जाहैबाय गोरान आबाद दा जोंहा गुदियाव जोंनि आबादनि जोंहा जे गुदि आबाद बेखौ जोङो जोंनि थांना थानायाव बांसिनै बाहायो बे आबादानो जाहैबाय जोंहा ओ माइ आबाद नङा ओमबा नोंथां दा आङो बै माइ आबादनि सोमोन्दैनो नोंथांनो फोरमायनो सानबाय ओ माइ आबाद होननानै बुङोबाथ' जोङो मोनसे बर'नि जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो गायनानै बा जोङो बे आबादखौ मावबोनानै जोंहा आरो बेखौनो जानानै थांनानै थाबोनाय नङा होमबा नोंथां आथिखालसिमहालागै बेबायदिनो जोङो माइ आबादखौ ओ मोनसे दुब्लि ना जेराव दै हाबो बे आबादाव बे जायग मावनाय जायो बेबायदिनो माखासे माइ जों नुनो मोनो जे गोरान हा बेयावबो जानाय बा बेयाव मावनाय बेनि माइ आरो
सोमोन्दै आङो फोरमायनो सानदों दा जों गिबियावखौ थियारि खालामनो नांगौ दा बे माइ जोलैखौ जोङो सोनानै दैयाव सोमनानै दोननाय जायो माखासे समहालागैनि उनाव बेखौ बोखांनानै जोङो मोनसे समान एवनाय हायाव ओ फोनानै दोननाय जायो दा बिनिफ्राय ओ मोनसे माइआ रज'नानै जोङो बेखौ खोथिया बुंनाय जायो दा बे खोथियाखौ नांगौ सेबां जोङो फेदेरनानै जोङो बेखौ खोनादों ना नोंथां बेखौ जोङो फुनानै लानाय जायो आरो बेबायदिनो ओ माइखौ खोथियाखौ फुखांनानै फुबाय थानाय समाव बा जोङो बे थियारि खालामनाय समावनो जोङो माइ गायग्रा दुब्लिखौ जोङो ओ थियारि खालामनो नांगौ दा बैयाव जोङो नांगोलजोंबा आथिखालनि दोरोङारि बा बिरोंदामिनजों जौगा होजानाय जोंहा ट्रेक्टरफोर पावार टिलारफोर बेफोरनि गेजेरजों जोङो एवनानै ओ थियारि खालामनाय जायो ओ माइ दुब्लिखौ दा बेबायदिनो एवनायाव जोङो ओ बेबायदिनो गुबुन गुबुन मुं होनानै बा थाखो जोंहा एवनाय दङ।